औ खोनादोंना नोंथांङा?
बिदिब्ला जों दायो बर' करासारिफोरनि बैसागुनि सायाव रायज्लायनोसै नामा?
औ।
नोंथा मिथियो नामा ओरैनो बर'फ्रा बैसागुखौ मोनबेसे रोखोमनि फालिनाय जायो?
बैसागो आ मोनसेयानो मोनसेल'। बेहाय माने जोङो दिनफोरखौसो बाहागो बाहागो खालामो आरोना। जरै ओ सेथि। बैसागो ओ सेथि सान खालि मानसि बैसागो आरो बिनि सिगां सानखालि मोसौ बैसागो बेबायदि।
औ औ औ अनगायै मोसौ बैसागु
हा।
मोसौ बैसागुआव मा मा फालिनो माबायदि नेमै मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो?
औ थिंहाय बेबायदि जायो गिबियावनो ओ संक्रान्ति दिनखालि मोसौ बैसागखालि गहालिनिफ्राय फुङावनो मोसौफोरखौ दिहुननानै मोसौफोरखौ थुखैस्रां लोब स्रां खालामनानै बिसोरनो माने ओ बिसोरनि मोदोमाव फोथा फोननानै आरो बिसोरखौ गोदान माला गानहोनानै जेरै लाव फान्थाव थाइखा बायदिसिनानि हालदै गो थां बेफोरनि माला राइदोंंआव माला सहोनानै गानहोयो आरोना बेनि उनाव आरो फोथार फारसे माने बिसोरखौ हगारना होयो सानसेनि थाखाय आरो औ ओमफाय जेब्ला बेलासि। सि जागोन अब्ला बिसोरखौ गलियाव लाबोनानै बिसोरखौ गोदान फागा होनानै बिसोरखौ सौराय आरि जाहोयो आरो आरो गलियाव फुजा खालामो आरो साखि होनानै बिसोरनि।
मोसौखौ जे मोसौनियाव। जे गोसोम दागो होनाय जायो बे दागोखौ मानो होनाय जायो नोंथाङा मिथियो नामा बेनि जाहोनखौ।
अ बेखौ बे दागोनि सोमोन्दैथ' आङो बारा आइडिया गैया नोंथाङा बुंनो हागोन नामा।
मिथिया खिन्थु बे मोसौखौ जेनेबा हगारनाय समाव जे। जेराव मेनाव थांबाय बायो। बैबा हाग्रा बंनो थांबाय। जुदि। मोसाफोरा जायो होनो मोसौ मोसाफोरा जानो नागिरबालायनो। बेयाव फाख्रा फाख नुयोब्लालायनो बिसोर गावसोरनि गावसोरखौबो जेनेबा गावसोरखौ मोसायाबो जाहाथे गियो। बेबायदिनि माबा मोनसे। फोथायनाय लानानै खननो होनानै बुङो आरो ना मानसिफ्रा आंबो मोजां मि थिया खिन्थु बेबायदि होननानै एसे मिथिनाय जादों आरो द फाख्रा
जाथावना
औ मोजाय बुंनो हया खिन्थु बिदिनो एसे मिथियो आरो माय दे ओमफ्राय बेलग मानसि फैसागुनि सोमोन्दै रायलायसै बे मानसि बैसागुनि सेथि दिनखालि ओरैनो मा मा हाबा मावनाय जायो ओरैनो मानसि बैसागु खालि
मानसि बैसागु खालि जोंनिथिंजायथ' गुबुननिखौथ' आं बारा दिया गैया जोंनिथिंजायथ' गिबियावनो फुङावनो फुङावनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै न'खरनि बाथौ धोरोम हिसाबै न'खरनि बाथौआव फुजा आरि खालामो बिनि उनाव जोङो नख हरनि गेदेरफोरखौ खुलुमस्रांनानै जोंङो जोंना आरो बेबायदि लाइमोन आफाद मोनसे आफाद दङ नालाय बेहाय जों गासैबोओं ओंखारलाङो आरो बे फिल्डआव जोंनि स्कुल फिल्डआवनो फिरफिला गायहोनानै बेहाय जोङो गासैखौबो माने सनमान लायो आरो बेबायदि गिदिरफोरखौ खुलुमनाय मानाय बिदि खालामो आरो बेनि उनाव जोंनिया माने गामिया मोनसे गामिया मोननै जाहैयो आरो जों लाइमोनफोरा मोनसेयानो जायो खालि जोङो जोंनि बोराय बुरि गार्जेनफोरा मोननै मन्दिर हाबनाय जायो नालाय जों माने मोननै मन्दिरावबो थांनानै गेदेरफोरखौ सनमान लाहैयो बेबायदि जायो आरो जोंनि थिंजाय ओमफाय आरो एदिनखालिथ' बेबायदि जोंनिथिं मोसानाय मुसुरनाय जेबो जाया जानाया नैथि साननि जायो
आ
मा बायदि फोरमानो हागोना
जोंथिंबो से बैसागुनि माने सेथिदिन खालि बर' समाजावनो गामियाव सेथि बैसागुनि गामियाव ओरैनो गामि जयै नाङैनो जेनेबा सोरबा बाथौ हारिया बाथौआव फुजा होयो लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारि लानानै हारि गामियाव फुजा होनाय माबाया थायो। ओमफाय बिदिनो गिदिरा उन्दैया गिदिरखौ मान होनाय। गिदिरा उन्दैखौ अननाय आसार खान्थिखौ सेथि बैसागुनि सेथि दिनखालि फालिनाय जायो। बेबायदिनो जोंनि बर' बर'नि बैसागु सेथि दिनखालि इदि इदि बेबायदि होखोमायो। सेथि सानखौ बारहोलांनाय जायो। बिनि उनावहाय नै थि सान नैथि सान बा थामथि साननि उनाव ओ गामिनिनो ज' ज' आइ आफा, बिदा फंबाय बिनानाव बिबै बिबौ गासिबो जमा लोगो नांनानै रंजा बाजा खालामो, खाम सि फुं जथा बायदिफो लानानै गामि गामि गिदिंनानै एसे दिनो रंजा बाजा खालामो इदिनो जोंना बर'फोर बर' बैसागुआवथ' ओरैनो बर' न'आव बानायना मा होनगोन एखौ? जौ बा इ माइब्रानि जौ माबा माबि इदिनो न'खर न'खर हाबनानै एसे एसे लोंनाय खान्थि नेम खान्थिफ्रा जोंनि बर' बैसा बर'नि बैसागु समाज सोलियो आरोना।
सोलियो औ।
न'खर न'खर थांनानै इदिनो गिददिर गिददिरा उन्दैखौ खुलुमबोयो उन्दैया मा गिदिरखौ खुलुमो। गिददिरा ओन्दै औ नो बेफोरबायदि नेमजों नखर नखर हाबनानै बिदिनो
औ
मागियो बा फालियो आरो।
ओं। सो-सोंथि सोंनो लुबैदों।
औ।
दा जोंनि बर'नि बैसागो होननानै बुङोब्ला गाहायै जोंनाव मोनसे ओ खान्थि दङ ना, गोखा गोखै जानाय।
हो?
बे गोखा
औ अह नंग' अह अह अह नंग'।
एकस' एकथा मैगं
औ औ नंगौ दङ औ।
जे नोंथाङा फोर माबा माबायदि फोरमायनो सानो? माबायदि मिथियो?
जोंनियावथ' फोथायनाय दङ बैसागुनि से तारिक ना मायावनो जायोमोन नामा इख'?
बेखौ जोंनिथिं संक्रान्ति खालिनो जानाय
अह सोरबा सेबा स अह सोरबा संक्रान्ति आरो सोरबा बुङो सोरनिबा बवाबा बवाबा जायगायाव आरो बैसागुनि जोबथायाव जायो सोरबा रों मानसि बैसागुनि एक तारिगाव जायो बेफोरबायदि दंबायदि नामा? ओरैनोथ' जिखिजाया बेबायदि जायोब्ला ए ऐ माने मैगं खांथिंनानै जायोब्लालायनो बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनो। बेफोरबायदि होननानै खो खा खोनादों आं खिन्थु आंबो मोजाङै बुंनो हानाय नङा बा मोजाङै मिथिया बेनि सोमोन्दै। खिन्थु बेबायदि बेमार आजारनिफ्राय एसे रैखा मोनो बेफोरबायदि थार बाथ्राखौ आं खोनानो मोनदों आरोना।
नोंथाङा मिथियो नामा बिनि सोमोन्दै मोजाङैनो?
औ नोंथां बुंनाय बायदिनो आरोना जोङो माने जों मिथिंगायावनो थाबोनाय मानसि नालाय।
औ।
फिसा फिनला बेमार आजार जाया मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जिरादफोर बाहायनो सानदों। बेबायदियाव माने बबेबा नङा बबेबा मैगंफोरा माने जोंनि ओ बेरामाव मुलि महरै बाहाय
औ नोंग' नोंग' नोंथां औ।
ओ खामानियाव होयो आरोना आरो बे मोसौ बैसागोनि सान सिगांखालि जानाय आरो जोबथा खालि जानायाव मोननै माने बेयो एसे दि फ्रेनसाबना थायो आरो जेरै जुदि नोङो बैसागो सिगांखालि जायोब्ला जोङो माने बैसागुआव गोबां आ बेेदर आरि माबा माबि बायदिसिना गोखा गोखै माबा माबि बेलेग बेलेग बुस्थु जानाय जायो ना हमनानै दास बयनिबो न' न'खराव जौ बेदर लोंनाय जायो सोरनिबा न'खराव साह फिथा लोंनाय जायो बैफोरनि थाखाय जाहाथे माने जोंनि उदैफोरा गाज्रिजाया बा बेमार सनदेरा बिनि थाखाय जों माने गिबियावनो जानानै दोनग्रो खायो आरो माने ना लायोब्ला जे जाहाथे बेमारा जानो हाया
औ औ
याव जानाया जाहैबाय जोङो जुदि बैसागोआव बेफोरबायदिनो बायदि बायदि जानायनि उनाव माबाफोर गाज्रि जानो हागौ देहाया बैनि थाखाय माने जायो आरो
औ
दा जोङो माने खम समाव बेफोर बेखौ गोलावै बुंस्लाबनो गोसोआव फैया आरोना औ
बा ओरैनो बैसागुआव नोंसिनियाव गामिनि ज' ज'यै रंजानाय बाजानाय नेमखान्थि दंना गैया
औ बे दङ जोंनिया बेबायदि मोननै बाहागो बायदि जाहैयो मोननै माने मोनथाम बाहागो जायो उन्दैफोरा माने आलादायै रंजायो
औ
जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरा माने मोनसे आलादायै रंजायो आरो बोराय बुरि गामिनि गासैबो माने मोनसे आलादायै रंजायो बेबायदि बिदि जायो आरो
रंजानानै जे माबा मोनसे नोगोर रां बा माइरं दैरं मोनो बे माइरं दैरंफोरखौ ओरैनो नोंसोरनियाव मा नेमखान्थि दङ ओरै ओरैनो लावखार ओंखाम जानाय मानाय
खार ओंखाम जानायाथ' दङ ओ बेजों लोगोसे जोङो बेबायदि मागिनानै मोननाय रां एबा माइरंफोरखौ माइरंफोरखौथ' जों बांसिन बांसिनानो जानानै आग्लायनाय खौ जोङो फाननाय जायो बिनि उनाव जोंहा माने बोसोर फ्रोमबो बैसागो बिदाय खुंनाय हाबाफारि दङ आरो ना बेहाय माने जोङो बाथ फैसाखौ जोङो ओ बे लावखार ओंखामाव ओंखाम जानायाव जेसेबांखिनि बाहायनानै आग्लायनाय बेखौ माने जोङो बैसागु बिदायनि थाखाय दोननाय जायो आरो
औ दे होमबालाय जों दोनथनोसै ना
औ दे